औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ। खोनादों दे।
दा जों गुबै आयदायावनो फैनोसै नामा जों माने मोनसे आयदा लानानै सावरायनोसै आरो।
औ दे। सावरायजागोन दे।
माने जों रांखान्थि रांखान्थि आरजिनाय बेफोरनि सायावनो एसे सावरायसै नामा।
औ औ।
औ। रांखान्थिया रांखान्थि आरजिनाय होनोब्लाथ' जोङो माने। गोदोनिफ्रायनो लाग्रोनोसै गोदोनि निफ्रायनो फैयो जिहेतु जोंनि। जोंनि समानो दा माबानायावहाय आरो गोदोनिफ्राय दिनैसिम लानानै बेनि सायावनो सावरायनो। गोदोनिफ्रायनो माने जोंनि जोंनि बर'मा आरो सुबुं माहानिफ्रा माने गाव गावनो माने रां आरजिनानै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो जेनेबा जोंनि हौवा माहारिफोरा माने हाजिरा खामला मावनानै बा मा होनो गुबुन जायगाफ्राव मा होनो खामला मावहैनानै खामानि मावहैनाय माने रां आरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिद दिनो नाहा मैहा थांना नाय हाग्रा फ्राव माने मैहुर खालामनानै बा नब बन बेफोरबायद दि लायनानै माने ओ फाननानै माने रां रां आरजिनानै माने न'खर खुंनायखौ ज जों नुनो मोनदों आरो आरो बिज जों लोगोसेनो ओ है आइजोफोरखौबो आइजोफोरनि बेलायावबो जों रां आरजिनानानै नै नख'र खुंनाय खौ जों नुनो मोनदों आइजो फोरनि बेलायाव बुंनो थाङोबा जोङो नाहा मैया थांनानै माने मैगं-थाइगं लायनानै फानना नै रां आरजिनाय आरो दाउ अमा बोरमा फिसिनानै इफोरबायदि रां आरजिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो आरो बेजों लोगोसेनो जों माने मो बेजों दाउ -अमा फिसिनायनि अनगायैबो आरो हिनजावफोराबो माने आबाद फोर ब आबादफोराव थां मा होनो सोरनावबा हाजिरा माइ गाय नानै बा खोथिया फुनानै इफोरबायदि रां आरजिनाय बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरो। दिनैसिमहालागैबो माने जोंनि जोंनि सुबुंमाहारिनि गेजेराव माने बेफोरबायदि गावगावनि ओ रां आरजिनानै न'खर खुंनाय गथ' गथायाइफोरनिफ्राय लानानै आरो न'खरनि संख्रि बानलु जानाय खरसा खर'स जानायफोर खौ जों नुनो मोनदों आरो। नङा होनबा नोंथां उम। नोंथांमोननि ओनसोलाव बेफोरबायदि मा होनो दाउ अमा फिसियो ना फिसिया।
फिसियो जोंनि ओनसोलावबो गोबां मानसिफोरानो दाउ अमा फिसियो गोबाङानोथ' दाना फार्मबो बानायनानै फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। ओ खायफा खायफा न'खरसेयाव मासे मानै गोबाङानो मान-मानै माथामा थाख खायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव बिनिफ्रायथ' दाउ फोर बुङोब्लाथ' दाउफोरा गोबाङानो थायो हांसो बिदिनो आरो बोरमा मोसौ बेफोरबायदि न'खराव साफ्रोमनिबो न'खराव जों थानायखौ नुनो मोनो आरो बोरमाफोर खौबो जेनेबा खासि खालामनानै गिदिर गिदिर बानायनानै फाननायखौ जों नुनो मोनो बेनिफ्राय मोसौफोर खौबो बेबायदिनो गिदिर गिदिर दाथ' मोसौफोरनि बेसेनाबो गोबां जाबोबाय बाजारफोराव बेनिखायनो बांसिनखौनो मोसौफोरखौबो फिसिनाय नु यो बेनिफ्राय मोसौजों हाल हेवनायखौथ' गोदो नुयोमोन दा मानि मोस सौ बिदि हाल हेवनाय मोसौ गैला बांद्राय गाइखेर जानो थाखाय औ गाइखेर जानो थाखाय बिनिफ्राय एसे एनै फिसा फेदेर ओ फिसाफोरखौ जेनेबा मा बुङो बेखौ बावलायलांबाय आङो फिसाफोरखौ बिदिनो बुजा खालामनो गायफोरखौ फिसियो आ
औ औ फेहेरनो थाखाय माने।
ए अ मोसौआखौ फिसिनानै गोबां रां आरजिनो हायो बिनिफ्राय बेबायदि मोसौफोरखौ फेहेरनो थाखाय गोबां गायफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो।
औ।
ओमफ्राय आरो दानाथ' औ औ। दानाथ' आरो मा बुङो अमाफोरनि बेदरफोरनि दामाबो गोबां जाबोबाय नालाय। बेनिखायनो अमाफोरखौबो बांद्राय फिसियो बिनिफ्राय गुन्दैनि दामाबो गोबां जादों अमानि आदारफोरा।
औ अमाया जेरै दाम जादों बेफोरबाय दिनो गुन्दैनि दामाबो बाराय दों आरो
औ गुन्दैनि दामाबो बारायदों। बेखायनो बेदरफोरनि दामाबो एसे बांद्राय जादों आरो बाजारफोराव औ। बेनिफ्रायथ' आरो जोंनि ओनसोलफोराव गोबाङानो दाना गाव गावनि रां आरजिनो थाखाय दैज्लां बोथोरनि दा आबादफोरखौ जेनेबा माइ गायनाय खोथिया फुनाय बेबायदि मावनानै रां खामायगासिनो आजिरा मावनानै।
औ।
गाव गावनि न'खरखौ सुफुंनो थाखाय आरो सोरखौबा सोरखौबा उम दैमाफोराव जाम्फैफोराव ना गुरनो थांनाय बिदिबो नुयो। बेनिफ्राय आरो दैज्लां बोथोराव गोबां रो खोमनि मैगं थाइगं मोनो नालाय। बेफोरखौबो लाबोनानै दिंखिया मैगं हेलेंसि मैगं। बेफोरबायदि मैगंफोरखौ लाबोनानै बाजारफोराव फाननानै रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनो।
औ। आ दाथ' नै था नै दाथ' न' न'फ्रावनो गायनाय मा होनो थास बिबार इफोरखौबो मोनोना इफोर खौबो दानिया बांसिन बाजाराव फाननाय नुयो आरो गोदोनि समावथ' माने इफोरबायदि बारा फाननायखौ नुनो मोनामोन आरो माने हा थाइ बाजारफ्राबो एसे खममोन नालाय। गोदोनि समावहाय नो मा होनो गोदोनि समावबानो बिदिनोल मा होनो एलांसि मैगं। मान्दे मैगं, सिब्रु मैगं, बे बफोरखौथ' बांसिन फाननाय नुयोमोन आरो दानियाथ' आरो माने। मैगंफोरखौ सब मैगंफोरखौनो माने बाजारफ्राव फाननाय इफोरबायदि खौ नुसै आरो जोङो - माने गोदोनि समाव आरो जोंनिया माने बेफोरबायदि हरलाय लायनानै जायोमोन। इदिमोन आरो दानि समाव मानि इदि हरलाय लायनाय लांलाय लाबोलाय जानाय बेफोरदिखौ खमनोसै आरो जायनिथाव माने रां रांखान सि आरजिनो थाखायनो मानि फोरखौ मा होनो हरलायलायनाया एसे खम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो दानि दिनावहाय
औ औ रांखान्थि नङाब्लानो दानि जुगाव थांना थानो एसे उसुबिदा जायो नालाय बेनिखायनो बयबो रांनि सायाव गोसो जायो आरोना। माबायदि खालामो। अब्ला माबायदि मावोब्ला रांखौबो जों आरजिनो हागोन। न'खरखौ जों माबायदि सालायनो हागोन। बेफोरखौ साननानै बयबो रां खामायनायाव गोसो होयो। दानि जुगाव रावबो ओरैनो जिरायनानै थाया। औ।
जेनेबा जों ओरैनो जिरायना थास्लायस्लाय होननानै आरो ना।
औ।
जों ओरैनो जिरायनानै थास्लायस्लाय माने थाइसे थाइनै माने फैनायानो मा होनो ब जोंनि होननानै माने बेफोरबायदिनो फाननाय जायो आरोना।
औ औ जाखिनि मोनो बेखौनो फानो आरो दानि जुगाव रां खामायनो थाखाय गोजान गोजान जायगाफोरावबो खामानि मावनो थाङो मानसिफोरा गोबां गोबां स्टेट फोराव गोबां गोबां हादोर दं बेफोराव थांनानै खामानि मावहैयो बेनिफ्राय रांफोरखौ न'खराव एकाउन्टफोराव सोनानै हरो। जाहाथे न'आव थानाय मानसि सिफोरा मोजाङै मोजां संसार जानो हायो। बेबायदि साननानै गोबां मानसि। फिसायानो गोजान गोजान खामानि मावनो थाङो न'खरनि फरियाल फेमिलिफोरखौ दोननानै सुख सान्थि रायजो मोनजानायनि थाखाय
औ माने रों दानिया माने रां आखायाव रां थायाब्लानो माने नखर सालायनाया गोब्राब आरो जेनबा राङा जों मायबा मोनसे जाथ नों लुगैनाय जिनिसखौ बायना जानो थाखायबो जों रां गैयाबाथाय माने हो होनो मोनजायालसिनो थायो आरो मायबा मोनसे रों जेनेबा जों फरायनायनि बेलायाव बुंब्लाबो जों जेनेबा मोजां स्कुलफ्राव फरायनो हाया रां थायाब्ला आखायाव रां थायाब्ला मोजां स्कुल कलेजफ्राव फरायनाय गोगो सोलोंथाइ लानो हाया इफोरबाय जेया माने जों ओंखायनो मान रां खामायनायाव माने गोसो होयो आरो माने मानसि फ्राय दिनो जेनेबा खा खौ साख्रि खम बिबांनि मोनो नालाय बयबोथ साख्रिखौ मोनजोबा बिनि थाखायनो माने गुबुन जायगा माने गुबुन हादोरफ्राव थांनानैबो माने रां आरजिना बेहाय माने नखर सालायनाय आरो गथफोरनि फरायनाय इफोरदिखौ जों नुनो मोनो आरो दानिया थरो मुवा बेसादफोरनि दामाबो बांनायनिफ्राय बांदों। बिनि थाखायनो माने थायसे थाइनै रां जों जाया नालाय। बेनिखायनो माने जों नखरखौ सालायनो थाख खाय माने जिउ खुंनो थाखाय माने जों मायबा मोनसे राहा खौ दिहुनथारनांगोन नालाय ओंखायनो खामानिफोरबो गुबुन जायगाफ्रावबो न'खर गारनानै थांनांगौ जायो आरो रां खामायनो थाखाय रां आरजिनो थाखाय। बेजों लोगोसेनो आरो हिनजाव आइजो माहारिफ्राबो दाउ अमाफोरखौ फिसिनानै इदिनो न'खर सालायो आरो हौवाफोरनि रां खामायनायखौ बेसे नेनो होन हाय माने
औ आरो गोबां आइजोफोरानो जि दानानैबो रां खामायो।
औ
आरो इन्दि जेनेबा लाथा एम्फौ फिसिनानैबो रां ओं खौ लानानैबो फिथोबफोरखौ फाननानै ओमफ्राय एम्फौफोरखौ फाननानै रां मोनो। बेफोरजोंबो एसे एनै न'खरनि नांगौ मुवाफोरा सुफुंनो हायो। बेनिखायनो बेफोरखौबो फिसियो आरो मानसिफोरा। गोबां राङा एम्फौफोरनि राङाबो गोबां बारिबाय। बाजारफोराव बिनिखायनो बेफोरखौ फिसियोब्लाबो एसे न'खर सलायनायाव हेफाजाब मोनो आरो औ औ बेनिफ्राय आरो औ औ दानि जुगाव आरो मा बुङो हौवासाफोरा गोबाङानो हौवा मानसिफोरा गय गयनि बिजनेस औवानि बिजनेस दंफांनि बिजने बेफोरदि खामानि मावो आरो गाव गावनि जायगा फोरावनो ओनलफोर बेनिफ्राय मोसौ बोरमानि बिजनेस मैगं थाइगंनि बिजनेस बेफोरबायदि मावनानै रां आरजियो जोंनि ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन जायगाफोरनि बायदि जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि कारखानाफोरबो गैया नालाय बेनिखायनो बेफोरबायदि फिसा फेनला खामानिफोरखौनो मावनानै रां आरजियो आरो
औ औ दे होमबा नोंथां दिनैनि सावरायनाय आयदाखौ बेयावनो दोन्थ'लायनोसै नामा
औ औ दे दोनथ' जागोन दे